हेल'
औ नोंथां
नोंथाङा खोनाबाय
औ खोनादो
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
अ आं दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथ'यो माने दायो
उ खबरफ्रालाय मोरै नोंथां ना
खबरा इदिनो गेजेरावनो दं दा मानि बिदिनो गाज्रिबो मोजांबो
उम उम दैज्लां बोथोरनि बेरायहैयाखै जेरावबो
अ आंथ' माने दायो थांनाय जाथाथ'वाखै आरोना सिगांफोरसो बिदिनो एफा एनै बेरायहैदोंमोन नाथाय दायो बिदिनो फैसाफोरनि थेग आरो दैज्लां बोथोर ना ओंखायनो मामे बेरायहैथ'आाखै आरो जेनावबो
उम ओमफ्राय आं नोंथांनाव माबाफोर सोंगौमोन आरो नोङो नोंथाङा फ्रि दंबा
अ सोंनो हागोन दे नोंथां
उम नोंथाङा दासिम मा मा जाइगायाव दावबायहैनो हाखो माने अबे अबे जायगायाव बेरायहैनो मोनखो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथाङा मा मा नुबोखो बेफोरनि बागै एसे सुंद'यै फोरमायना होदो
अ आङो दासिम बिदिनो बांद्राय गोजोन गोजान जायगायावबो बेरायहैफेराखै आरोना बिदिनो इदिनो ओ जायगानिनो साखाथि फाखाथियाव बेरायहैदों जेरै
उम
तेजपुरफ्राव माने जेरै ओ शिबसागर इदिनो गुहाटिफोराव बिदिनो माखासे हाजो सेर सेर दैमाफोराव माने बेफोराव थांफेरबाय आरो ना
ओ दे बेफोरनि बागै एबार मा मा नुबोदों गोसोखौ माबायदि मोनदों एसे बुं बुंफोरना होदो
आङो माने बेफोराव थांनानै गोसोखौ जोबोर मोजां मोनदों आरोना माने। सान्थि इदिनो जेरै माने गोबां नुफेरै नुफेरैफोरखौबो नुनानै मिथिनो मोनदों। जेरै माखासे तेजपुराव थानायफोर जेरै चित्रलेखा उसादेबिफोरनि माने सावगारिफोर नुबोदों।
औ नोंथां
औ जेरै उम बेयावनो माने बियो मोनसे हाजो आरोना। जेरै
औ
औ जेरै अग्निगड़ हा जो औ जेरै माखासे सिब फोरनि सावगारिफोर नुबोदों आरो बिदिनो गोदो गोदाय माबोर रै जुद्ध नांदोंमोन। बेफोरनि एसे एनै सावगारि नुदों। औ आरो इदिनो शिबसागरावहाय गोबां माने गोदोनि बाय खोन्दा नेरसोनफोर बिदि सावगारिफोर दं आरोना मा ने न'फोर मुखाफोर औ आरो‌ इदिनो गुवाहाट थियाव गोबां जेरै कामाख्या मन्दिर बायदिफोर
औ
औ बेफोरखौ नुबोदों आरो। आरो इदिनो माह से दैमाफोराव जेरै अन्थाइ स्राय स्रायनो दै बोहैनाय। माने समायना रमायना बिदिनो दं-दंफां लाइफांफोर दाउफोर गाबनाय माने गोबां गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरोना बेफोरखौ नुनो मोननानै।
औ औ नोंथां
औ नोंथाङालाय
औ
दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायहैफेरखो नोंथां?
नोंथां आङो माने बांद्राय गो माने गोजान गोजान जायगायावथ' दावबायहैनो मोना नालाय उम बेफोरबायदिनो खा‌ थि खालायाव बेरायहैदों आरो इदिनो गुवाहाटिफ्राव अरुनाचलफ्राव। बेफोरबायदि तेजपुरफ्राव बेरायहैनो मोनदों आरो बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव दावबायहैनो मोनाखै।
औ नोंथां
औ
नोंथाङा माने नों थानाय बिदि नो नोगोर इदिनो गामिनि सोमोन्दै आबफावानि सोमोन्दै गुसुङै फोरमायथिना होनो हागोन नामा नोंथां?
इसे एनैखौ हागोन नों
नोंथाङा फोरमायनानै होदो स'सेयैनो।
उम बिदिनोथ' गामियाव गामियाथ' जोबोद मोजां आरो गामियारिया टाउननिफाय साबसिन आरो गामियाव थाग्राफ्रा आरो गामियाव थाबाथ' जोबोद फिथाइ साम थाइ मैगं थाइगं गायनानैथ' मोनजायो जाहैबाय। बेबायदिनो आबाद मावनानै टाउनावथ' मा जिरायनानै था इदिनो बेरायबाय था नाथाय गामियाव बेफोरबायदिनो आबाद फोर मावनानै फिथाइ सामथाइ मोनजायो मैगं थाइगं मोनजायो जा जानो लुबैदों बेखौ खौ गायनानै मोनजायो आबादफोर मावनानै बेखायनो गामिया जोब बोद मोजां आरो बिदिनो गामिफ्राव ना गुरनानैहाय बिदिनो मोनजायो मोजां मोजां नाफोर मोनजायो ओमफाय इदियैनो गामियावथ' जोबोद मोजां मोजां मोजां इदिनो दैमा दैसा बोहैनाय दं बा इदिनो मोजां मोजां बागानफोर दंफांफोर दाउसिन दाउला गाबनाय एम्फौ एनला जोबोद मोजां मोजां इदिनो थायो गामिफोराव जेरै फुल बागानफोर थायो जोबोद मोजां मोजां गाबनि जेरै गोजा गलाब गोथां बेफोरनि बागै निलाफोर बेफोर बिबारफ्रा मोजाङै बारनानै गामिफोरखौ समायहोयो बिदि बायदिनो गामिखौ समायना रमायना खालामो आरो बिबारफोरा बारनानै
औ
औ नोंथां
औ माने नोंथाङा जोबोर मोजां फिननाय होदों आरो ना
ओं नोंथांनाव आङो माबा मोनसे सोंबावसै आरो
अ सोंनो हागोन दे नोंथां
उम नोंथाङा माबा नोंथाङा इदिनो मागोनि बागै इसे बुंफोरना होदो
अ माने मागो होननानै मोनथियोब्लाथ' बेखौ आसामावनो फालिनाय नुयो आरोना माखासे ट्रायबेल हारिनि सुबुंफोरखौ
औ
औ जेरै बर'फोराबो फालियो बिदिनो मिरि दिउरि माने राभा गासिबो फालिनाय नुनो मोनो आरोना मागोखौ बिदिनो आसामाव बांसिन फालियो आरो माने बे मागोखौ
उम
बिदिनो मागोआवहाय उम इदिनो मागो जागोनि अखानायैहाय इदिनो बेलागुरफोर सावनाय नुनो मोनो मोनाफोराव दुगैस्रां लोबस्राङै माने आरो इदिनो अखानायैनिफ्राय जेरै फिथा फोर जायो लारुफोर एन्थाब इदिनो माखासे सिबिंफोरनि फिथा जेरै नालेंखलनि फिथा
बेफोरखौ सावनानै जायो आरोना गामियाव।
औ
औ औ बिदिनो गामियावनो इदिनो ज' ज'यै जालाय लायो आरो माने न'खर न'खर।
उम
बिदिनो साफा सानै जायो आरो नामा बांद्रायबो नङा आरोना।
औ नोंथां
औ आरो बेफोर फिथाफोरखौ बिदिनो माने जों माइ गायनानै मोननाय बिदिनो माइब्रा माइरंफोरनिफ्राय बानायो आरो माने।
औ
औ माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरो। औ
नोंथांमोनहा न'फ्राव बिदिनो सापातफोर दं नामा?
जोंहा इदिनो सापातफोरथ' गाया माने आबादफोर गायो आरो माने एफा एनैैयै इदिनो दैलांफ्राव जेरै माइफोर गायो।
उम
बिदिनो बारिफोराव जानो थाखाय मैगं थाइगं एसे एनै गायो आरो माने मेसेंफोरावबो गायो इदिनो।
औ
औ
होमबाबोथ' मैगंफोर गायाबोथ' गायबाबोथ' साफातनि बागै एसे मिथिनोथ हागोन ना नोंथाङा।
अ सापातनि बागैथ' बिदिनो
बिदिनो एसे एसे बुंहरना होदो।
औ एसे एनैखौ फोरमाय थिना होनो हागोन आरोना बांद्रायखौबो हनायथ' नङा।
उम
साफारआथ' माने बांसिन सापार साफार आबादखौ नुयोबाथ' जों आसामावनो बांसिन नुनो मोनो आरोना।
उम
औ माने सापातखौ बिदिनो फुलिनि फ्रायनो गायनानै गोबां जोथोन लानांगौ आरोना बेखौ।
औ
नङाब्ला जोङो बेखौ मोजाङै मोननो नागिरा आरो ना बिजौफोरखौ। जेरै बिदिनो उनदै फिसानिफ्रायनो गायनानै गोबां जोथोन लानांगौ। हाग्राफोरखौ इदिनो दान होनांगोन आरो माखासे मुलि फोर होबाय थानांगोन ओ बिदिनो सम जायोब्ला दानस'नानै होनांगोन बिजौफोरखौ। औ आरो इदिनो सम सम खाबाय थायो आरो इदिनो। बाराय बाराय औ बिदिनो फानहरो माखासे फेक्टरिफोराव बिदिनो। ओ माने मेसििन फोरजोंहाय साफात दहुनो आरो माने साहा लोंग्रा इदिनो मिहि मिहि खालामनानै
औ नोंथां
औ
नोंथाङा थिगखौनो बुंदों
औ नोंथां नोंथांनि औ नोंथां माने नोंथांनि जायगायावलाय साफातफोर गाया नामा बिदि आबाद
जोंनि जोंनाव जोंहानावथ' गैया जाहैबाय नोंथां बिदिनो न' खाथिफ्राव गायदों आरो
उम
औ दे होमबा नोंथां दिनैनि थाखाय जाथाव'सिगोन नामा
औ नोंथां दे बिदिब्ला होमबा
ओंम
औ